औ औ औ औ ने-नेटवारकनि बोराद प्रब्लेम जायोना। हेलौ। खोनादोंना?
औ खोना
नोंना एसे थाबथागासिनो दं औ औ एबार खोनाबाय औ औ।
औ। जोंनि गामि ओनसो सोलाव बेबायदिनो ओ लामाफ्रा एसे सोलायनाय फैदों आरो। खोनाबायना सोलायनायफैबाय। सिगांनिख्रुइ इसे एसे साबसिन जाबाय आरो।
दालांफ्रा
फ्रा जों अखा बै थायोमोन।
औ औ।
ओ। ओ दालाङाबो बक्स जाबाय थाबथाबाय इसे अखा बारि। थांल फैलाय थाखाय। अखाबानो दै थालानो आरो दा आं अन्थाइ जाबाय आरो दा सिंग्रिबल जाबाय आरो दा लामा आं जाबावसिगोन बानायगासिनो दा थाइलसफ्रा मोजां जासिगोन इदिनो आरो गामिआव थ ओरैनो जों हिन्दी बाषी दालांफ्राबो औवानि नङा जोंनि लामाबो जाबा बियो हाद जाबाय ब्रिज जाबाय बस जाबाय बेबायदि जाबाय आरोे इसेबां माब माबा खसथ नंला आरो दैयाथ ओरैनो हाजोनिफ्राय फैनायाव फैया जोंनिथिं बे हाजो फैनानै बिदिनो गामि ओफोरखौनो खहा खालामलांनाय माबा आबाद आरो बायदिफोरखौ बिदिनो गैया मोजां सोलायनाय फैयो
जोंनिसिमबो बिदिनो गैया जेनेबा दै फैनानै खुरखुखनाय बिदि गैया आरो
नोंथां मोनसिं माइ गायगोना गाया एसे फोरमायना हादो
गायो मायाथ गायो ओम
माइ गायो नोंथांमोनहालाय माइ गायगोन ना गाया
गायो
नोंथांमोनहा ओरैनो माजों गायो हालेवनानै गायो मोसौजों गायो ना टेक्टरजों
जेनेबा फास समावथ जेनेब नेबा खारायनाय समावथ फास खारायगोरगोन आरो मोसौजों खारायनानै जेनेबा टेक्टर होगोन सोगोन बेनि उनाव फोमोननायावबो जेनेबा टेक्टर होबाय नालाय दाइरेख फोमोननो हाबाय जेनेबा हाया मोनबाय नालाय जेनेबा नों मोसौ खौ जों फोमोननाय जाहैबाय आरो बेनि गायनाय जाहैबाय
औ
माने नि मोसौजोंनो एवनानै गायनाय जादों जा होनजायो आरो
मा मा मा मा मा माया गायो ओरैनो नोंसिनिथिं माजों गायो मा मा मा
जोंनि हा जोंनि सिं बांसिन माइब्रा गायो रनजित गायो जोसा गायो। सादु गायो बांसिन बेबादि गायो आरो जोंथिं। हा?
बांसिन गायो।
जेनेबा साद-सादु माइ
बबे? माइखौ बांसिन गायो आरो बबे
हेलौ। खोनादोंना?
अबेसिम गायो? खमसिन गायो माइ
जेनेबा जोंनि सिंनि जोंनिसिं गाय-खम गायनाया जाहैबाय माइब्रा जेनेबा न'आव जानो आथा खोनाबायना?
खोनादों ना?
ओ खोनादों। बयबो एसे गायोना।
औ न'आव न'आव एसे खम खम गायो औ न'आव जानो आन्थाल' ओम।
ओरैनो फोरबोफ्रावबो मागो बेफ्राव जानो एसे एसे मागो बैसागुफ्राव गायोना।
नों जानो थाखाय गायो आरो। उम।
उम।
थावजोनो आरो मा होनो? बे एन्थाब
ओ।
जेनेबा जोंनिसिम बांसिन जेनेबा बांसिन माइ गायनो उम
ओ बुराथ‌ गाय नो जायाना बेबायदि माइफोरबोथ' ओरैनो एसे एसे ल गायनाय जायो।
उम जोंनि सिं रनजितजों सादुजोंखौ एसे बांसिन गायनाय जायो आरो माइ जोसा जोसाखौबो एसे गायो। खोनाबाय ना? उम
रन्जित
रनजित उम सादु इदि गायो।
अ जोसाबो गायो ने? जोंथ' गायनाया हाया ओरैनो आं गाय गाय बा बिददिनो बान्दो आरि गोलैलाय ओ अखा हादैजों गायो अखा हादै अखा थारैनो दबा ए बान्दो दंलायो‌ नामा नोंसिनिथिंना आरै मिथिना बान्दो दं
जोंनि सिं बान्दो दंङ दंग' दंङ।
ए जोंनिथिं बेबायदि बेबायदि गैला जोंथिं ओरैनो गायो गायो बा माइ ओ माइ गाया खम जायबाय आरो सि सिंनि बायदि गाय ला
उम
आ बेलेग खिथि आब
आदसा हेलौ हेलौ हेलौ।
थोंसे दैया उसुबिदा जायो दैनि थाखाय माबा जायो ना मोना।
उम
समाव अखा हादैजों गायनाय माइखौ जों गायनाय नुला आरो
उम
उम
उम
नेदा एसे था
औ मावो जेरै माइ बेसर सिबिं बेबादि गायो। सोरबा मायफोरखौ मावजायो
गोरों खेथिफोर मावगोन ना दुब्लियाव। हा?
ओ खोनादों। नोंथां मोनथिंलाय माब मा मा आबाद? मावो ओरैनो दे एसे फोरमायनो
जोंनि सिं मावनाय थ' जेनेबा फासआवनो माइ थाबाय माइआथ' जेनेबा
माय आबाद मावो।
जेनेबा जोंनि सिं सिबिं सिबिंबो खुबैयो जेनेबा सिबिं बेसर। देमसि खोनादोंना? हेलौ हेलौ
फाथो
फाथो फाथोबो खुबैयो। फाथो गोखा फाथो जेनेबा बिदिखौ खुबैजोबो आरो ना फाथोआ दा बांसिन जागासिनो दं। खोनादोंना?
ओ खोनादों।
औ फाथोआ दा बांसिन जागासिनो दं होनदां।
ओ खोनादो।
दानि समावथ' फाथोआ बांसिन जानानै दं होनदां बे-बे थोराव बे बोथोराव।
फाथो ओमफ्राय
दान बिदिनो दिमसि खुयो बे सिबिं खुयो बेसर खुयो। दा सिजोना जाहैबाय फा थो सिजोनना दा। दा दा फाथोनि फाथोआ जागासिनो दं आरो। उम।
जोंनिथिं फाथोखौ खम माबायो। बांद्राय फोनायखौ नुनो मोना। बिदि आरो। ओ फाथोखौ
उम। उम।
उम।
मावोबो।
उम।
बेसोरथ' आरो बेसर सिबिं दालि स बाइ बेखौ
होम।
मावनाय जायो आरो मावनाय
जो-जोंनि सिं दालिखौ खमथारलै मावनाया
दालि खम
औ खमथार जोंनिसिम दालि मावना
आरो
सबायखौ मावो।
आरो
उम
सिबिं दङ माने सिबिं आरो मा होनो देमसि फोरखौ मावो फाय दाना आबादखौ मावनाय नुनो मोननाय जाला ना बांसिन।
एसे खम जाबायलै दा मानि लांदां जायगा थाबाबो दा गय गयखौ बांसिन गायो आरो।
गयखौ गायनाय नुसोमनाय जायाबा दुब्लि बारियाव बांसिन ओमफ्राय बांसिन मा उम फ्राय बां सिन दुब्लि बारिखौ जोङो लांदां
लांदाङै नुयो दा, औ औ औ जोंनिसिम बांद्राय मावाना जेनेबा लांदां जेनेबा दुब्लियाव लांदां लांदां दोनालासिनो जेनेबा जुखामफोर खुइनानै दोनोबा मोजां जायो आरो।
औ
ना जुखामफ्राबोथ' मोजां जायो लांदां जायगा जेनेबा दुब्लिफ्राव माबायोबा।
अ' जोंथि बेफोर जुखाम खाम जुखाम आबादखौ खम बिबाङै मावनाय बेयाव मानि मावनाय नुनो मोननाय
एसे खम जायो जोंनिसि बो जुखामा
बेंथलाव खम बिबांनि मावो आरो। उम बे-बे गोरान मावनाय जायो गोरांथि थिखौ बांसिन मावो आरो।
उम।
एसे दैनि थाखाय माबाना उसुबिदा जायो दै
उम। उम जुखामफोरानोथ' जोंनिसिं मावनायानो जाया। जुखामावबोथ' इनकाम दङ मोजां उम उम। उम। माने माइ गायबाबो नोंसिनिया जेनेबा
गैया। दैनि थाखाय एसे माबा जाहोयबाय नै दा हेलौ ओ गोरानखिथिखौ मावनायखौ जोंनि ओनसोलाव
उम दे होमबा। औ नोंथां दे अ अ।